आं खोनादों।
खोनादोंना?
ओं ओं खोनादों।
ए नोंथाङा थिगैनो दङ ना?
औ मोजाङैनो दं दा मानि।
ओं ओं दे नोंथाङा दासानदै मा आंबो मोजाङैनो दङ ओ नोंथाङा दासानदै मा मावगासि नो दङ?
आङो जेबो मावनाया मावाखै ओरैनो दंगासिनो दं दा मानि।
औ औ बिदिब्ला नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनि औ औ उम माने फरायसालिखौ लानानै मा खासे फरायस सालिनि आबहावा बा फरायसालिया माबायदि थासारि जानांगौ? ओ फोरोंगिरि आरो फरायसाजों माबायदि सोमोनदो जानांगौ बेनि बागै नोंथांजों सावरायनो नागिरदों।
औ
उम गंसे फरायसालि जानोबा ओरैनोथ' आजिखालि आथिखालाव प्राइभेटबो थायो नोङा होमबा? प्राइभेट आरो गभमेन्ट आरो दा जोङो गभमेन्ट लेभेलनिखौ बांसिन सावरायनोसै नङा होमबा? ओ माखासे गभमेन्ट लेभेलाव प्राइभेटआथ' माने गावबागाव पार्सनेल हिसाबै बिजनेस स्टाइलाव खुलिनाय नङा होमबा? दा जों गभमेन्ट लेभेलखौ रायजलायगोना मोनसे गभमेन्ट फरायसालिया ओ नोंथांनि बादि ब्ला गुदि फरायसालि बा एल पि स्कुलाव मा मा थानाया गाहाम?
ओ जे एल पि स्कुल बा गिबि बा गुदि फरायसालि बेहाय माने फार्स्टआवनो जोंनो फोरोंनो थाखाय फोरोंगिरि नांगोन आरो फरायसायाथ' थाखायो नालाय
होम
आरो बेहाय ओ जे गथ'फोरनि फरायसाफोरा जे उन्दै उन्दै जायोब्ला बिसोरथ' बुजिस'वा मास'वा मोजां फोरोंगिरि नांगोन आरो फोरोंनो फोरोंगिरिनो फोरोंनो थाखाय ओ ब्लेकबर्ड नांगोन आरो बिदि ओ फरायसाफोरनो जिरायनो थाखाय बेन्स नांगोन बा बेरेंसि नांगोन आरो ओ बिदिनो सोरखारि फरायसालि होनबाथ' जानाय लोंनाया जाखायो ओ सानजौफुनिया फरायसालियावनो
औ औ
सार ओ बे गुदि फरायसालियाव बेबायदि जानांगौ आरो आरो बिनि सोरगिदिं फरायसालिनि सोरगिदिं बाउण्डारि थानांगोन जाहाथे बे उन्दै उन्दै गथ'फोरा ओ माला माब्लाबाफोर गेलेनाय बारनाय खारनायफोरावनो बिनि गोजानाव थाङ थाङिनि थांनो हायैनि थाखाय आरो स्कुल स्कुलनि जा बे न' बा क्लास थाखो खथा बेफोरो मोजां मोजां जानांगोन आरो आरो फोरोंगिरि थानांगोन मेन पइन्ट ओमफ्राय फरायसाफोरखौ मोजाङै फोरोंनांगोन आरो।
उम आथिखालावथ' औ
औ नोंथाङालाय मा सानदों मा माबायदि नोंथांमोननिथिं बा नोंथाङा मा सानो बेनि बागै?
ओ नोंथां बुंनाय बादियैनो फरायसा जिउआव गिबि आगान होनांगौबा एल पि स्कुलाव नङा होमबा एल पि स्कुल निफ्रायसो नोङो थाखो थाखो खोमोनलाङो दा नोङो सासे गथ'साखौ फोरोंग्रोनोबा एल फि याव सोग्रोनांगौ प्राइभेटआनो जाह होन माने गभनमेन्टनो होन बेखौ लवार फ्राइ लवार इडुकेसनखौ नों लाग्रोनांगौ होग्रोनांगौ बे बेलायाव गभनमेन्ट स्कुल हिसाबै नोंथां बुंनाय बायदि बाउण्डारियनो थानांगौ आरो गोगो लोंग्रा दै बिनि बागै सुबिदा होनांगौ माने जाहाथे। ओ लोंनाय दैजों उम खुनु बेमारफ्रा सन्देरनो हाया बेख खौ नोजोर होनांगोन। ओ फोरोंगिरि आ रो गथ'फोरनि दिथागिरिफोरा लोगोसे ओ दिनैनि थारिखआवथ' टाइम बाय टाइम रुल्स होननाय खाखानानै होनाय दङ। माने गोदोनि बाय बाय दि ओ सरखारिबाबो गोदोनि बायदि आवा फावा बा मास्टार गैयि जिस-जाला। मोनफ्रोमबो एल पि स लानो दिनैनि थारिखाव माने रुल्सजों खारजोबसै टाइम बाय टाइम जाजोबबाय। आरो गभेनु-गभमेननि फ्रायनो नांगौ बादि गाननाय जोमनाय लेखा बा जानाय लोंनायखौ मोनजोबोआनोसै। बे बेलायाव आथिखालाव माने गभमेन्ट फरायसालियाव बा ़ गभमेन्टनि एल पि स्कुलाव हरोबा गोबां सुबिदा मोनो आरो। दा औ गोबां मानसिफ्रा बुंसोलायो गभमेन्ट स्कुलाव क्लास जाया बा गभमेन्टाव फरायनाया जेबो साख्रि लानो हाया बिदि होननानै गोबां मानसि फ्रानो गावनि गथ' गथायखौ प्राइभेट स्कुलाव हरो फैसा होनानै दा बे बेलायाव नोंथाङा सानो नामा गभ उम उम उम प्राइभेट ओ नि फरायसाया गोबां आखा फाखा जायो बा ब्रेनलि जायोबा साक्सेस जानो हायो ओ बिनिफ्राय गामिनि एल पि स्कुलाव फरायनाया बा गभमेन्टनि एल पि स्कुलाव फरायनाया ने दाल जायो बा साख सेस जानो हाया बा ओ मोजांम फरायनो हाया बेनि बागै नोंथाङा ओ मा बुंनो सानो? बा नोंथाङा सा नोंथाङाबो सानो नामा जेनेबा ओ ग-गभमेन्ट नि एल पि स्कुलाव फरायबा साक्सेस जानो हाया होननानै नोंथाङाबो बेनि बागै सानो नामा?
आं आं बेबायदि साना डाइरेक्टलि आं बेबायदि साना मालाबाबो माने फरायनाय, फोरोंनाया मा जेब्लायबो फोरोंगिरिनि सायाव सोनारगोन आरो फोरो फरायनाय फोरोंनाया फराय फोरोंगिरिया मोजां फोरोंनांगोन। आरो फरायसा फोरायनाया फोरायसानि सायाव सोलायगोन आरो माने बे गाव मोजां फरायोबा बा बिदि ओ फरायसालिजों खोथा गैया गभ ओ सोरखारि जा बा गावारि प्राइभेट जा बेबायदि नङा माने आंनि साननाय बायदिबा आरो उम जि जों नुनाय बायदि बा जों सानफ्रोमबो नुखायोआनो जोङो बेबायदि जे गेजेरारि एबा बे जौसिन थाखोआव जेब्ला सौहैयो बेनि मोनसे आनजाद होनांगौ जायो बे मेट्रिक आनजाद। बेफोराव बे सोरखारि स्कुल बा गावारि स्कुल बे जयैनो जा फरा मोजां फरायसा बे मोजां फरायनानै माने बेखौ बेनि जायबा फोरमान औ फोर फिथाइ बेखौ माने गाव गावनो मोननो हाखायो आरो आरो गोबां सोरखारि फरायसालिनिफायबो मोननाय दङ बिदिनो मोजां मोजांसिन गावारि बा प्राइभेटनि ओ फरायसालिनिफ्राय बो बांसिन फिथाइ मोजां मोजां मोननाय दङ आरो बे नङाखि बे नङा माने बे जि प्राइभेटाव बा गावारियाव हाबबाल' माबा जागोन ओ जब मोनगोन बा बांसिन ओ साबसिन सोलोंथाइ मोनगोन बेबायदि नङा माने फुरा गावारियानो जा बा ओ सोरखारियानो जा फोरोंगिरि नि सायाव सोनारो आरो बे
औ औ
फरायसायाबो मोजां जानांगोन ओ जे फरायसायानो फ फरायनो गोसो गैथाराबा बे फोरोंगियारा फोरोंगिरिया आरो बेसेबांथो नारसिनो आरो फरायसा
उम उम थिगानो उम नोंथां बुंनाया बेबो थिगानो माने औ उम गोबां साक्सेसव दंसै नालाय माने एल पि स्कुलाव बा गभमेन्टनि लेभेलाव फरायनानै नै गोबां साक्सेस जानाय दङ बे नङा जे गभमेन्टआव फराय नानै जेबो साक्सेस जाया ओ बिदि नङा नोंथां बुंनाया थिगानो दङ उम दा सोरबा सानो बे प्राइभेटाव फरायनानै बिराद आखा फाखा जायो बिराद एडभान्स जायो। नलेजफ्रा बेबायदि सानो खिन्थु ओ प्राइभेटाव फरायनायनिख्रुइ माखासे एक्टिभिटिफ्रा गभनमेन्टाव साबसिन जायो आं बाहाय बिदि सानो। मानो होनबा प्राइभेटआव नोङो प्राइभेटाव फोरोंनाय टिचारफ्रा मानो होनबा गभमेन्टनि माखासे स्किल ट्रेनिंखौ मोना। जायनि जाहोनाव फोरोंनाय आयदायाव माखासेया माने सौहानांगौ बायदि जाहैया बेबायदि आं सानखाङो गभमेन्ट लेभेलनि टिचारफ्रा माने ओ माखासे जा जाखिनि फोरोंनायनि गाइड बा फोरोंनायनि स्किल बेगनि ट्रेनिंखौ मोनबाय थाखायोसै। बेनिखायनो बिसोर फोरोंनायाव आखा फाखा बा फोरोंनायाव जेबो असुबिदा गोलैया बेनिखायनो बे गभमेन्ट लेभेलनि ट्रेनिं मोने फोरोंगिरिजों फोरोंजायोब्ला माने ओ एसेयावनो गोरलैयैनो बुजिनानै लानो हायो आं बेखौ सानो। आरो बेयो बे नङा जे सरखारि फरायसालियाव फरायनानै बा मेट्रिकआव मोजां फिथाइ मोननो हाया मानो हाया बिदि नङा नोंथां। नोंथां बुंनाया थिगानो दङ।
उम
सरखारि फरायसालियाव फरायनायबाबो मेट्रिकआव गोबां फरायसाफ्रा मोजां मोजां फिथाइ मोननो हायो मोजां मोजां रिजाल्ट मोननो हायो। बिनि बिदिनोसै ओ गोबां दंसै। दा आरो गभमेन्ट स्कुलाव ओ माखासे एक्टिभिटिफ्रा गभमेन्ट लेभेलनिफ्राय फैबाय थायो जेरै नों स्पर्टस लानो होन बा माबा मोनसे एक्टिभिटि बा स्किल डेभेलपमेन्ट माखासे ओ वार्कशप लेभेल बा माखासे कचिं सिस्टेम बेस बिसोर गभमेन्टनिफ्राय फैबाय थायो। दा बे हिसाबै एक्सट्रा ओ फरायनायजों लोगोसे माखासे स्किलखौ ओ गभमेन्ट लेभेलाव मोननो हायो आं बेखौ नुहु नुहुरो आरो बा आं बेखौ नुयो आरो औ।
माने सोलोंफानो आरो लांफानो हायो आरोना गोजौ लेभेलसिम
औ औ औ
सिम बिदिनो औ जों माने जे प्राइभेटनिफ्राय प्राइभेट निजे फोरोंगिरिफोर बेफोरो फुरा गावसिनि सायाव सोनारो नालाय बे फरायसानि जा उम फरायनाय बेफोरो ओ प्राइभेटनिया जाहैबाय गावारि नालाय गावनि सायावनो धोरोमबा बिनि प्रिन्सिपालनि सायाव गाहाय फोरोंगिरि सायाव सोनार खारगोन नालाय ओ बेनिखायनो बांसिन गोसो होनाय जायो आरो बे फोरोंनाय आयदायाव बिनि जे फोरोंगिरि फोरा बेनिखायनो एसे ओ जानो हागौ एसे साबसिन जागोन फोरोंनाया नाथाय फरायसाया नाजायोबा बे सोरखारि ओ फरायसालियावबो बिनि नाजानाया फिथाइया मोजां जागोन आरो
मोजां जागोन ओ दे बिदिब्ला दिनैनि बे बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनहरनोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे
उम